हेलौ
औ नोंथां
औ
आदसा खबराथ' बिदिनो फन हरैयाबो गोबाव जाबाय बेनिखायनो नोंथांजों माखासे खोथाफोर सावरायनो नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङासो मा होनो दा।
औ हागोन नोंथां सावरायनो।
आदसा नोंथाङा दा बिजि नंथ'वा दा ना?
ओहो फ्रियावनो दंथ'यो आं दा।
आं नोंथांजों माखासे ओ सानदोंमोन बे खोथायानो जाहैबाय जों टाउन एरियायाव थानाया साबसिन ना गामि एरियायाव थानाया साबसिन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनो आखायाव लादोंमोन आरो नोंथाङासो मा बुंगोन।
अ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ
आंनिबाथ' गामियारियाव गामि माने गामि एरियायाव थानायानो माने मोजांसिन आरो।
औ
मानो होनोबा
औ
मानो होनोबा माने गामि गामि एरियानि बारहावाफोराबो मोजां जायो
औ
बिनिफ्राय गामि एरियाव नोङो मैगं थाइगं गाव हारसिंनो गायनो हायो
औ
आबाद मावनो हायो।
औ
बेफार फालांगि खालामनो हायो।
नंगौ नोंथां
अ खामानियाथ' बिराद दं दाउ अमा फिसिनो हायो
औ
बिदिनो मैगं थाइगं बायना जानो नाङा माने टाउन सहराव थाबा खरसाफोरा इसेबाबो बांसिन जायो
औ नंगौ नोंथां आंनि मोनदांनायावथ' नोंथां गामि एरियायाव थिगानो जोङो माखासे नांगौ जानाय मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथायानो जा जोङो जथ जथेस्थ' गामि एरियानिफ्राय मोननो हायो आरोना नोंथां
मोननो हायो
जोङो माखासे जानो लुबैनाय मैगं थाइगंखौबो जों गामिनिफ्रायनो मोननाय जायो आरोबाव जों गामि ओनसोलावनो जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि मैगं थाइगं बा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरैहाय थास' मैगं माइनि आबाद बहल जिंखा आलु मथर बेफोरखौ जों गामि एरियानिफ्रायनो फ्राय जोङो मोननाय जायो आरो दा जों फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला गामि एरियावहाय जोंहा माखासे दावगानायनि फारसे बुङोब्ला जोंहा लामा सामा बा न' बांफोरा एसे जोंहा मा होनगोन बेखौ जेनेबा सुबुदेया सुबिदाया खम जायो आरो जोंहा
औ
जोङो माबा मोनसे हरखाब लोमजायोब्ला जों लामा सामानि थाखाय जों देहा फाहामसालियाव थाब मोनहैनो थाखाय गोब्राब जायो जोंनि गामि एरियावथ' लामा सामायाथ' मोजां जाया नालाय नोंथां बिनि थाखाय मोनसे जोंहा गामि एरियाव सुबिदाया खम जाहैबाय आरो
फार्मासि खाथियाव मोनस्लाबा मोननो नागिरा
औ
बिनिखायनो गामि एरियावबो फार्मासि बिदिनो लोमजाबा साजाबा फिसा फिला डक्टारबाबो माने गायसननांगौ आरो
औ-औ दा आरो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला टाउन सहराव जोंहा लामा सामा बायदि मैया कलेजानो जा फरायसालियानो जा फाहामसालियानो जा जोंहा सुबिदाया मोजां जाहैबाय लामा सामा गासिबो मोजाङानो जाहैबाय आरो फारसेथिं नायोब्ला जोंहा टाउन सहर एरियाव थायोब्ला मैगं मैगं थाइगंनि थाखाय जोंहा आंखाल जाबाय
औ
मैगं थाइगं जोङो गोसोबायदि मोनजाला जानो लुबैब्लाबो नों एसेब्लाबो जों बायनानै जानांगौ जायैसिगोन आरो
आरो मुलि होनाय जायो बिसिना जोंना लकेल
औ औ नंगौ नोंथां
बिदियावनो बेमार आजार जासिगोन
औ
गेस जासिगोन किडनि गाज्रि जासिगोन
औ आजिखालिथ' नोंथां मैगं थाइगंफोरखौ बांसिनानो जों बे जौगानाय मुगायाव बांसिनानो मेडिसिननि दारैसो जों खेथिफोरखौ बोखांनाय नुनो मोनसै
औ
दा थिग बिदिनो टाउन सोहरफोराव फाननाय मैगङाथ' बांसिनानो बिदिनोखासै
औ
दा जोंनि गामि एरियायाव नायोब्ला जों गोबाङानो गाव गाव न'खराव जानाय हिसाबै जोङो मेडिसिन बाहायालासिनो माखासे गाव बानायनाय बा माखासे जिब जुनारफोरनि खि बेफोरजों बानायनानै बा बेफोरनि खिजों जों मैगं थाइगं गायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ गोबोरखि बिदिनो बोरमा खि बेफोरजोंबो मैगं थाइगंफोरा मोजां जायो
औ दा गामि एरियायाव जोंहा सुबिदाया बांसिन बांसिना जोंहा मैगं थाइगं बायदि मैया माइ आबादानो जा जों टाउन सहरावथ' जों माइ आबादखौ खालामनायखौनो नुनो मोनखाया आरो बेयाव माखासे आबाद खालामनो थाखाय जायगा फोथारबो बांसिनानो थाखायाया बिनि थाखाय दा टाउन सहरफ्राव थाग्रा बा बेफोराव सोरबाबा रुम बारा थाग्रायानो होनाथों मानो बिसोरो दा जोंनि गामियारि सुबुंफोरनि आबाद मावनायखौ बायनानै जानांगौ गोनां जायो
औ
दा टाउन सहराव माखासे सुबुंफ्रा मैगं थाइगं फाननायानो जायाथों माने जोंनि गामि एरियानिफ्रायसो बायस'नानै बा नागिरनानै लांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां दा मैगं थाइगंनोथ' जोंनि गामि एरियानिफ्रायसो थांखायो नालाय दा बेनो आरो नोंथां दा जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा माइनि आबादखौ मावाब्लाथ'
थांना थानो हानाय नङा।
थांना थानो हानाय नङा नोंथां आरोबाव टाउन सहराव थाग्रा सुबुंफोरा ओंखामनि बा माइरंनि आंखाल जानो हागौ आं बेखौ सानो आरो
जों गामियारिया मावाबा बिसोरथ' बायनानै जानो माइरं मोनोहैय नङाना
औ दा बिनिखायनो बुंनो थाङोब्ला गामि एयाव माखासे जाहोनानि थाखाय मोजां आरो माखासे जाहोननि थाखाय एसे उसुबिदाबो जायो आरो।
माखासे जाया गारि मथर खाथियाव मोननो नागिरा
औ दा जोङो औ दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा उसुबिदायानो जाहैबाय जेनेब्ला जों बबेयावबा मोनसे गावनि इमारजेन्सि खामानियाव जोङो थांनो। दुखु जायोब्ला लामा सामा नि थाखाय बा मटर गारि हान्था मेलानि थाखाय जोङो। गावनि थि थिखानाय सम बायदियै जों सहैनो हाया जायो। बे मोनसे जोंहा गामि एरियानि उसुबिदा
उम
आरोबाव जोंहा मोनसे उसुबिदाया जाबावबाय जों बेमार आजार जायोब्ला जोङो गोख्रैयै फाहामसालियाव जोङो सहैनो हाया बिनि थाखाय बे मोनसे जोंहा गामि एरियानि उसुबिदा
औ आरो मोजां फरायसालि खाथि खालायाव मोननो नागिरा गोजान गोजानाव हान्थिनो थानांगौ जायो।
औ नंगौ सैथो नोंथां
औ गामियावबो बिदिनो स्कुल कलेज गायसननांगौआ माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो
नंगौ आरोबाव गामि एरियायाव जोंना लामा फुदुलिफ्रा जायोब्ला जोंहा सुबिदाया गोबां मोजां जागोन आरो
औ
आरोबाव फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला टाउन सहराव जोंहा लामा सामा थानाय बा गाननाय जोमनाय बा जोंनि फाहामथायनि कलेज स्कुलनि फारसेथिं नायोब्ला जोंहा जोबोद मोजां आरो
औ
आरोबाव बुंनो थाङोब्ला मोनसे खहाया जाबाय जोंहा टाउन सहाव थायोब्ला। ओ बेखौ मा गारिनि दावराव हान्थामेला आरोबाव मैगं थाइगंनि खम बिबांनि मोननाय सोब
औ
मैगं थाइगंखौनो बायनानै जानांगौ जानाय बेफोरो मोनसे
आरो टाउन सहरफोराव मैगं थाइगङानो माने बारा जानो नागिरखाया
औ औ
बारहावायानो माने बारा थिग नङा नालाय
औ
बारा थिग जानो हाया गारि मथर बिराद खारो
औ
गिदिर गिदिर कारखाना थायो।
औ
बेफोरनि गेसफोरजोंनो माने मैगं-थाइगंआ बारा मोजां जानो नागिरा।
औ अब्लालाय नोंथां
नुयो आरो
आं नोंथांनिसिम बेखौनो सावरायनो होननानै हरदोंमोन अब्लालाय समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ औ दे जागोन
औ